हेल'।
हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि जाग्रा- आदारनि सायाव आंनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ
जोंहा - जोंहा बर' हारि बेयाव माखासे ओ जाग्रा दोरोङारि बेफोर जाबाय - ओ अनला दाउ सबाय साम', नारजि अमा,
औ
जों बेफोरखौ गासै दै बर' हारिआ जाबोयो बे फोर जोंनि बर' हारिनि जाग्रा आदार।
औ नोंथां।
जोंहा जेरै अनला अनलाखौ सङो ओ माइरंखौ देनानै अन खालायना बेखौ जानाय जायो। आरो जोंहा मेवाइजोंबो जायो। बेफोरनो आरोखि बर'फोरनि दोरोंआरि ओंख्रि। दा बिनि सायाव नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
हो नोंथां। ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला अनला दाउ, अनला मेवाय, ओ सबाय दाउ, सबायाइ साम', नारजि अमा लाइ खारै, लाफा खारै, आ गोखा गोखै, बेफोरखौनो जोङो बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो सोलिबोदों। दा आंङो आ नारजिजों अमा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ संनायनि सायाव नोंथांनो आं एसे फोरमायथिनोसै ओ नारजि अमा संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोरगौ नारजि। नारजिखौ जोङो ओ फाथोनिफ्राय जोङो खालामनाय जायो गिबियावनो जोङो फा थोखौ दाबसे जायगायाव बा बारियाव जों फोनानै लाग्रोनांगौ। फाथोआ मोननै रोखोमनि दङ गोखा आरो गोदै। दा जोङो बांसिन नारजिखौ फाथो गोखानिफ्राय बानायनाय जायो। बे फाथो गोखाखौ जोङो फोनानै जेब्ला बियो जो वो रायो एबा जाजानाय जायो अब्ला जोङो बे फाथोनि बिलाइफोरखौ खानानै ओ फोराननानै होनाय जायो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो फोरानखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो रानो अब्ला बेयो नारजि नि महर लायो दा नारजि अमा संनो थाखाय जोंहा गिबियाव नारजिखौ सोम नानै लागोरनांगौ सोमखांनायनि उनाव जाहाथे जों बेखौ रुयोब्ला थाबैनो गेब्लेयो बेबायदिनो जों नारजि खौ गोबाव सम सोमहाबग्रोनानै जोङो बेखौ मोजाङै सिग्लिनानै रुनाय जायो। नोंथां। रुखांनायनि उनाव जोंहा ओ जोङो माजों संगोन जेरै-जोंहा अमा बेदरजों सङोब्ला अमाखौ जोङो ओ एवनानै लाग्रोनांगौ खाय फाया अमाखौ रुगोरनानै लायो। खायफाया रुगोरा थिग बेबायदिनो अमा एवनाय समावहाय जोंहा ओ बेबायादिनो माखासे बाजार बा हाथाइ दखाननिफ्राय मोननाय ओ मस्ला मस्लि बेफोरखौ होनाय जायो। गोदोनि समावथ' बांसिन मस्ला मस्लिखौ बाहायनाय जायामोन, जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय जेरै ओ सामब्राम गुफुर गंगार दुन्दिया दुनदिया बेफोरखौनो जोङो मस्ला मस्लि हिसाबै बाहायबोदोंमोन। नाथाय आथि खाल समाव गोबांथार मस्ला मस्लि बाहायनानै संनायखौ नुनो मोनो। दा जोंना आ आ अमा एवनाय समाव गुबै नांगौ जोंनो थाव गुबै थाव गुबै होनानै सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ मस्ला मस्लि देरनानै जों एवनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा नार्जि रुनाय समावहाय जोंनो नांगौ गुबैयै खारै। दा बे खारैखो खारै गैयै समाव खायफाया ओ सदाखौ बाहायनाय जायो बे सदाखौ हाथाय दखाननिफ्राय बायनाय जायो। दा जायफोर जायगायाव खारै दङ बांसिन गामि ओनसोलाव जोङो खारै बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय नोगोर सहर सहराव थाग्रा सुबुंफ्रा खारै मोन्लाबाबा सदाखौ खारैनि जायगायाव याव बाहायनाय जायो थिगबायदिनो खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनो हायो यो ओ बेसर जिगाबनि जों बानायनो हायो सिबिं जिगाबनिफ्रा सबाय जिगाबनिफ्राय जोङो बानायनो हायो नोंथां बेबायदिनो खारैखौ जों बानायो दा बे नारजि संनाय समावबो जों रुनायाव खारैखौ बाहायनो गोनां जायो मानो होनोब्ला ब्ला खारै होयोब्ला जोंना ओ नारजिया साबसिनै रुइयो बेबायदिनो खारै होननानै जों गोबाव सम रुनानै नार्जिखौहाय जोङो सागंजों एबा दालि खाथाजों जों सानो गोनां जायो बेखौ सानायनायनि उनाव बेयो मोजाङै रुइगोन आरो रुइखांनायनि उनाव जोङो एवनानै लानाय अमायाव ओ बे नारजिखौहाय होसननाय जायो होसनखांनायनि उनाव जोङो गोबाव सम जों बेखौ ओ संनाय जायो संखांनायनि उनाव जोङो संख्रिया नादोंना नाङाखै बिनि सायावबो जोंहा साखिबाय थानो नांगौ मानो होनोब्ला जों साखियोब्लासो जोंनिथ' टेसआबो बिनि थावनाय थावैखौ जों मिथिगोनथ' बिनि थाखायनो जोङो साखिनो गोनां जायो बेबायादिनो जोङो नारजि आरो अमाखौ संनाय जायो बे नारजि आरो अमाया जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा आदार बेखौ गोदो गोदाय आबै आबौनि मोननिफ्रायनो जाबोदों आरो दिनै दिनै समसिमबो जोङो जाबोयो बे नारजिखौहाय जोङो ओ नाफोरजोंबो जानाय जायो नारजिजों अनलाजोंबो जों संनानै जायो आरो आलुफोरावबो जोङो होनानै जानाय जायो बेबादिनो ओ गोबां रोखोमनि जोङो ओ नारजि जानायखौ जों नुनो मोनो दा बर'नि दोरोङारि जाग्रा दोननि सायाव आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिबावनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बे
हागोन नोंथां
औ
दा जोंहा साम' सबायबो संनाय जायो बेनि सायाव आं एसे बुंनोसै जोंहा साम'खौ ओ दैयाव लायनाय जायो जेरै साम'आ दैयावसो थायो बेखौनो जों लायनानै लाबोनानै जों बेखौ हराव सानसे नङाबा साननै सोमनानै दोननानै बेयाव साम' सिङाव जे हाब्रुआव थायो नालाय बे हाब्रु हाबनाय फोरखौ गहोनो थाखाय जों बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बेयो दैयाव सोमबा बियो मानखोयो नालाय बेयाव हाब्रुआ गयो
औ नोंथां
बेयावनो जों बेबायदिनो साम'आ साफा जायो बिनि उनाव जों बेखौ दोआव सोमनानै बेखौ सुनाय जायो मोजाङै जोङो साम'खौ जायोब्ला जों खिथुखौ दाननाय जायो। साम'नि खिथुखौ जाहाथे जोंङो जानायाव सो-ओ-खुगाजों सोबनायाव मजांङै ग'यो हो हो।
बिनिफ्राय जों सबायखौ एवनानै सुख्रेमनाय जायो।
औ औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय जों सङो आरो सबायखौ सुख्रोमनानै। बेयावबो माखासे बाजारनि मस्ला-मस्लि थाबाय। दि आरोखि दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोस जा‌दों नामा?
ओ जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारफोरनि सायाव जेरै गोखा गोखै जानाय नाय बे बिथिंनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? हो।
जोंहा बर' हारिनि बिथिं सायाव जोंहा गोैखै गोखा गोखै जानाय बेखौ जों बैसागुआव फालिनाय जायो जोंहा जेरै बै सागुआव ओ थारै बेयाव जों ओ गोखा-गोखै जेरै ओ। थालिर मैखुन
केरादाफिन फिनि बेफोरखौ जायो नङा होमा नोंथां आरो औ आरो औ।
औ ओमफ्राय खिफि बेन्दों,
औ। खांसिंसा जारि बेफोरखौ औ। औ।
बायदि बायदि गोबां दं बेफोरखौनो ज जों खांना ज' खांनानै जोङो ओ जोंनि देहायाव जानाय बेरामफोर गासैखौबो जों गोदोनि आबै-आबौमोना बिदि ओ देहा सिङाव बेराम थानायफोरखौ फोरा बेबायदि गोखा-गोखै खांनानै जायो जाबा जोंनि ओ मोदोम सिं सिंनि देहा सिंनि बेरामफोरा खारो होननायखाय
औ।
औ।
जों बैसागुआव बेफोरबायदि जों जाबोयो।
औ नोंथां।
आयौ। माखासे फोरमायथि होनो हागोन नामा?
ओ। माबा होनदों नोंथाङा हेलौ।
औ नोंथाङाबो ओ गोखा गोखैनि सायाव जानायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायनाय बादि जोंनि गोखा गोखै जानाय बेवहाय आङो मोननैसो मुंफोरखौ खोन्थानोसै जेरै ओ उसुमै जाबस्रिं आरो थालिर फस्ला आरो मानिमुनि ओ सिंग्रि मैगं आजोनाय मैगं सिब्रु मैगं बेफोरखौहाय जोङो ज' खा खालामनानै गोखा गोखै एवनानै जानाय मोनसे दोरोङारि हुदा दङ। बेखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ सोलिबोदों होननानै जोंहा मोनसे फोथायबोदों थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि बर' हारि हारिनि दोरोङारि जाग्रा आरिनि सायाव सावरायनो हायो। दा नोंथां जोंनाथ' सावरायनायनि समाबो जाबाय दा जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों उननि समाव लोगो मोनगोन साफायखर
औ नोंथां